नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अब्ला नोंथाङा दा माबाफोर खालामनानै दं नामा?
ओ जेबो खालामथवाखै नोंथां फ्रियानोथ
उम होमबालाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन नोंथां
अब्ला जोङो बर फोरनि इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथाङा मा बुङो?
जागोन नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङानो आयदाफोरनि सायाव बेखेवग्रोदो
जागोन नोंथां आंनो जागायग्रोसै ओ इन्दि एम फौखौथ बर फोरा मा? गोदोहाय बर आइजोफोरा फिसियोमोन आरो दाबो फिसियो। नाथाय बयबो नङाबाबो बिदिनो सोरबा सोरबा फिसियो ओ औ इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोब मोनोना फिथोबनिफ्राय जोङो मा इन्दि जि मोनो। बे इन्दि सि इन्दि एम्फौखौ बर फोरा मा? गावनो फिसियो न खराव आरो
आरो
उम बिदिनो इन्दि एम्फौखौ फिसिनो थाखाय गिबियाव इन्दि फिथोब फिथोबखौ बिदिनो सिङाव एम्फौ गोनांखौ मोनसे मालाबादि सुनानै बबे बा जायगायाव आलायना दोनो आरो लांदां जायगायाव जेब्ला बे फिथोबनिफ्राय सि खिरिया ओंखारो अब्ला बिसोरखौ बबेबा मोनसे जायगायाव बानो जायगा होनानै बानो जायगा होनानै बिदिनो बिदै दै होयो बे जेब्ला बे बि सिखिरिफोरा बिदैखौ दैगोन अब्ला मा? खालामो बै बिदैफोरखौ बुथुमनानै अबेबा सियाव थफ्ला खाना दोनथ यो जेब्ला औ आरो बै जेब्ला बै बिदैनिफ्राय एम्फौ फिसा फिसा ओंखारगोन अब्ला बे खौमा मोनसे सान्द्रि नङाबा संग्रायफोराव सि बनानै बिसोरनो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जाहोनानै फेदेरो आरो
औ नंगौ नों
जेब्ला बे जेब्ला इन्दि एम्फौआ देरगोन अब्ला बिसोरखौ मा इन्दि बिलाइ गोराखौबो उनावहाय लासै लासै जाहोलाङो बिसोरखौ जेब्ला एम्फौआ देरो अब्ला मोनसे दान्दायाव बिदिनो बिलाइखौ खानानै बेसोर एम्फौखौ आलायो आरो अब्ला बिसोरो मा गावसोरनो बिलाइखौ जालांखायो एम्फौ बिदिनो ओंखारलांनायावबो गुबुन गुबुन मुं थायो बिदिनो सिगाङाव अजा ओंखारो बिनि उनाव बिदिनो गुबुन गुबुन मुंनि ओंखारलाङनो
औ औ।
एम्फौखौ बर'फोरा इन्दि बिलाइजोंल' फिया बिदिनो गुबुन गुबुन बिलाइ जेरै गाम्बारि बिलाइ ओमफ्राय बै औ थासम दुब्लि बिलाइ बेफोरजोंबो फियो
नंगौ नोंथां
औ बिनि उनाव जेब्ला एम्फौआ फिथोब जागोन अब्ला बै एम्फौ फिथोबनिफ्राय मा एम्फौखौ दि दिहुननानै बर'फोरा मा एम्फौखौ जायो आरो नोंथाङालाय एम्फौखौ जायोना जाया
जायो रोंथां गोथावखौनो मोनो
गोथावखौनो मोनोोना अब्ला नों नथाङा एम्फौखौ मारोरै मारै जायो मा माजों जायो
एम्फौखौथ' बिदिनो आङो गोथाव मोनखायो ओरैनो गाव गोजा गोलाव गोलाव एवबाबो गोथाव मोनो बेनिफ्राय बस'नानै एसे गिसि गिसि एवबाबो आं गोथाव मोनो आरो बेनिफ्राय खुन्दुंफोरजों संबाबो मैथाजों संबाबो जायखिजाया गंफाबानो आं बिराद गोथाव मोनो आरो माबाखौ एम्फौखौहाय
थारैनो एम्फौ फिसिनायावबो गोबां सांग्राङै थानांगौ जायो आरोना। फिग्राफ्रा जेनेबा बिलाइ लायोब्लाा मुलि होफ्लांनाय बिलाइखौ मोनबोयोब्ला एम्फौआ थैयो बिदिनो एम्फौ दोननाय जायगाफोराव मोदोमनाय जिनिस फुननानै थाङोब्लाबो मा एम्फौफोरा लोमज लानानै थैला जबो
नोंगथ' बिदि ज आरो ना औ औ
औ एम्फौ लानायावबो गोबां खस्थ' दङ बिदिनो माने जायगा जायगा थांनानै एम्फौनि थाखाय बिलाइ बथ बुथुमनानै लानांगौ जायो खायफा न'खरफ्राथ' बागान खालामनानै लायो बिदिनो इन्दि बागान नाथाय खायफाया गैयिफोरा बिदिनो बुथुमनानै लायो औ औ। नोंथांमोननि जायगायावलाय एम्फौ लायो ना लाया
लायो नोंथां।
लायोना?
औ जोंहा न'आवबो फिसियोमोन आगोलाव दाथ' फिसिनाय जाला आरो
औ जोंहाबो आगोलाव एम्फौ फिसियोमोन नाथाय दा फिनाय जाला आरो ओम नोंथाङाबो बिदिनो न'आव नोंथांमोननियाव एम्फौखौ मा रोखोमै फियोमोन एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां फोरमायजागोन औ
ओम।
दा एम्फौ फिसिनाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय दा जोंहाबो नोंथांमोनहा बुंनाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंहाबो फियोमोन। आ बा जोंनि गामियावबो फिसिनायखौ गोबां नुनो मोनबोदों।
उम
आ गिबियाव दहाय नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो गिबियावहाय ओ बै एम्फौ जोलैखौ एम्फौ फिथोबखौहाय एम्फौ गोनांखौ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हाल्था थुनानैहाय ओ मोनसे जायगायाव सैनानै दोनो दुरुुङाव हालथा सुनानै ओमफाय जेब्ला बेयो सिखिरि ओंखारो सिखिरि ओंखारबा सिखिरिखौहाय मोनसे जियावहाय आ मोनसे जिखौ एसे खाखोनानै दोननानै आरोना ओमफ्राय खानानै दोननानैहाय बेहाय सिखिरिफोरखौ आ सिखिरिफोरखौ बाहोनानै दोनो जो आरो जोला खाथि खाथि दोननानै बिसोरो गोरोबलायनानैहाय ओ जोआ बिदै दैयो आरो बिदैया जेब्ला एसे बुरजा जायो बे बिदैखौहाय ओ दैनायखौ बिदै बिदैखौ बोखांनानै जिनि बै बिजौआवहाय खाथरनानै दोननाय जायो आरो दोनो बिदिनो सानब्रै सानबासोनि उनाव एम्फौ फिसा ओंखारो बे एम्फौ फिसाया ओंखारोब्ला संग्राइ फोरावहाय जि बनानै बेखौ ओ दोननाय जायो आरो दोननानैहाय इन्दि बिलाइनि बै गोरलै गोरलै बिलाइफोरखौहाय होना ओ बिसोरनो आदार महरै होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौनो बिसोर जायो एम्फौफोरा औ
औ
बेनो उनाव सानफा एबा देरलांबाय थायो एम्फौवा जेब्ला एसे देरो अब्ला बिलाइ गोराखौ जानो हानाय जायोब्ला
उम
दान्दा सैनानैहाय बे बिलाइफोरखौहाय सैनानै दोननानै एम्फौफोरखौहाय एम्फौफोरनो होनाय जायो आरो एम्फौखौ दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जेब्ला
दहाय नोंथाङा होननाय बायदिनो एम्फौवा गुबुन गुबुन बिदिनो देरहो होलां नाम जाहो होलां जायो। गिबियाव ओ अजा ओंखारगोरो बेनि उनावहाय ओम बेखौ मा होनो बिदिनो गुबुन गुबुन नाम होनो आरो लास्ट दहाय मोनायाव मोनखांदों बे जेब्ला मोनबाथाय बिसोरो फिथोब थोबनो जायगा जायगा मानखोलाबायो आरो
ओ
मोननानै फिथोब थोबो फिथोब थोबनानै ओमफ्राय बिसोरो गावसिनि खदैजोंनो फिथोबखौ बानायो
औ
ओं फिथोबा जेब्ला थोबो अब्ला एसे बिदिनो सानब्रै सानबानि उनावहाय जाजानाय जायो आरो एम्फौआ
ओम
ओमफ्राय जोङो फिथोबखौ जिरनानै एम्फौखौ बरननानैहाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ न'आव जा न'आव हानायखिनिखौ जानानै फानोबो आरो जाहाथे न'आव नांगौ जानाय संख्रि बानलुफोरखौ इजियैनो मोननो हानाय बादि खर'स खालामनो मोननाय बायदि बेखौ फानो फानोबो आरो
उम
ओमफ्राय इन्दि खुन्दुं मोनो माबानिफ्राय फिथोबनिफ्रायहाय इन्दि खुन्दुंफोरखौबो बर'फोरा जोङो गावसोरनो बानायोमोन थावख्रि लुनानैहाय नदै मा होनो दोआवहाय रुलाय लायनानै बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो खुन्दुं बानायनायखौ औ
उम थारैनो इन्दि फिथोबनिफ्राय मा बर'फोरा इन्दि एम्फौखौ मोनजानायजों लोगोसेबो बै फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुंबो मोननो हायो औ बे खुन्दुंखौ मा बर'फोरा गावसोरनो दिहुनोमोन गावसोरनो लुनानै बिसोरो औ फिथोबखौ गिबियावनो अबेबा गिदिराव सोमनानै दोननानै रुगोरोमोन ना रुखांनायनि उनाव जेब्ला बे फिथोबा गुसु जायो अब्ला बिदिनो खाथ्रि बिलाइ नङाबा थालिर बिलाइफोरजों मा एसे जुनानै दोनो दानसेसो बिदिनो जेब्ला एम्फौआ बे फिथोबा गुरै जागोन अब्ला बिनिफ्राय मा बर'फोरा थावख्रिजों खुन्दुंखौ दिहुनो आरो बिनिफ्रायनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ मोनो
उम इन्दि खुन्दुंनिफ्राय आरो गावसोर सोरनो सोंनानैहाय गावसोरनो दायो लुयोमोन गानो गाननो बिफोरबोमोन
थारैनो इन्दि खुन्दुंजों दानाय दख'नाया थारैनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गाहाय सिनायथि आरो गाहाय नेर सोन औ
बेबायदिनो ओ जिफोराबो इन्दिनि जिफोराबो जोमनो गाननो मोजां गोलोम बोथोरावबो गोजाङा गोलोमा गोजां बोथोरावबो लाजायो गोलोम बोथोरावबो लाजायो बिदिनो मोजां आरो गोलोम बोथोरनि थाखायबो गुसु होयो आरो गोजां बोथोरावबो दुंब्रुद ब्रुद खालामो
उम थारैनो बु जोंनि बर' फोरनि थाखाय मोनसे मोजां रांखान्थियारि राहा आरो ना
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय
औ नोंथां
अब्ला दोनथ'सै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ